औ खोनादों नोंथां नोंथाङा मा खालामदों
नोंथां दा दान्दिसे जिरायना दंथ'यो आरो।
अ न'आवनो दंना नोंथां
आङो न'आव गैया बाहेरावसो दं नोंथां।
अ हो नोंथांनाव आं कल खालामनायनि जाहोना जाहैबाय आं नोंथांनि जों नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो होननानै ओ हरनाय जादोंमोन आरो नोंथाङा हागोन ना?
औ नोंथां रायलाय जागोन दे
अ सम दङबा रायलायनोसै बिदिब्ला ना नोंथां।
औ दे
ओ आं दायोथ' ओ मिथिंगाजों सोलायनायजों लोगोसे हो सुबुंफोरनि देहायाबो बिराद जोङो नोरोम जाबोनाय बा लोरबां जाबोनायखौ जोङो नुनो मोनो ओ जोङो खोनायोमोन आरो। ओ गोदोनि सुबुंफोरा गोबां माने बोलोगोरा देहायाव जेबो बेराम आजार जायामोन।
गिलिर गोबां बोसोर जोरनानै थायोमोन। औ नाथाय आथिखालनि रुजुनायाव दिनैनि सुबुङा माने खोब खम बैसोआवनो गोबां थैनाय बा बे मुलगखौ नागारलांनायखौ जों नुनो मोनदों आरो
औ नंगौ थारैनो
दा जोङो मानि थाखाय दा बेबायदि सुबुंनि जिउआ माने गुसुं जालांङो जालांखो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा एसेबाबो
दा बे सुबुं नि गुबै जाहोनखौ आं फोरमायनो सानदों
औ
जे गोदो गोदाय जोङो जे गोदो गोदाय जे आबाद मावना जायोमोन सुबुं माहारिया बै समाव माने आबादाव माने अरगेनिक हासार बाहायोमोन होनना खोनादों माने न'खराव-न'आवनो दिहुनाय गोबोरखिया हासार बा बेफोर बायदि बि माने बाहाय बनानै अर्गेनिक हासार बानायनानै माने बै आबाद फोथारफोराव माने होनाय जायोमोन आरो गोदो-गोदोनि स समाव नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदि माने अर्गेनिक हासारखौ बाहाय नुनो मोनलिया बांसिनानो माने रासायनारि हासारजों माने आबादखौ दिहुननो नाजायो आरो माने बाहायो आरो दा बे आथिखाल मुगायाव
औ
बे रासायनारि मुलि बाहायनायनि जाउनावनो आं सानो माने जों जिखिनि जाग्रा मुवादार जायो माने गास सैबो फारसेथिंनिफ्राय फिथाइ सामथायाइखौनो लानानै ओंखामनिफ्राय जा माने गा सैबो जाग्रा आदारावनो माने रासायनारि मुलिजों माने सोमोन्दो गोनां बायदि जालांबाय आरो औ दा बैफोरखौ जानायनि जाहोनाव बे माने जोंनि सुबुं जिमानि माने बैसोआ थाब थाबनो माने बेराम आजार सोमजियो बा थाब थाबनो जोंङो माने बैसोफोरा माने गोदोनि बायदि जोरा थाब साबनो थैयो ओ बेफोरबायदि अबस्थाखौ औ औ लोरबां माने जायोब्लाबो माने थाजिम मोना देहाखौ
औ
औ बेफोरबायदि अबस्था आरो दा बेफोरबायदिखौ माबोरै राहा लायोबा माने मोजां जायो होनना नोंथाङा सानो
औ औ आं नोंथाङा फोरमायबाय दा जोंङो गोबां जानाय आदार फ्रानो बियो जायो नङा होमबा
औ औ
बेनि अनगायैबो जोंहा दिनै गोदोनि दिनाव जों नायोबा गोबां हाग्रा ओनसोल आरो जोंनि मिथिंगा जोबोद माने गोग्गोमोन आरो माला गल खारखाना गैयामोन गारि मथर गैयामोन। गोबां बेफोरबायदि मेसिन गोबां बेफोरबायदि मबाइल टावार कारेन्ट बेफोरबायदि जोंनियाव गैयामोन नङा होमबा
गोलैदों होनना सानो नामा नोंथाङा?
औ बेफोरनिफ्राय जोंनि देहाया गोबां माने गोहोम खोख्लैदों आरो मानोना जोंनियाव दिनै बिगियाना जौगानाय लोगो लोगो गोबां जोंना आर्टिफिसियेल बुस्थुफ्रा मुवाफ्रा जोंनियाव फैबाय नङा होमबा जेरै जों गोदोनि सुबुङा गोदोनि रायजो जानायाव कुनु माने हासार बेबायदि बाहायामोन मानोना जोंहा हायानो हासार गोनांखामोन नङा होमबा जिखिनि जोंङो जायोमोन खोब मिथिंगानिफ्राय गावनो गाव रजनाय हास सारगोनां ओेरै मैगं थाइगंबाबो फिथाइ सामथाइबाबो गासैबो बेयाव माने मि मिथिंगानिफ्रायनो मोननायमोन आरो बेयाव खुनु मेडिसिन गैयामोन। माबा हासार गैयामोन खुनु माने गाज्रि जिहेथु देहाखौ खहा खालाम थाव बेबायदि जोंङो जायामोन आरो
औ औ
जोंङो दा रुजुनायखौ रुजुनानै नायोबा जोंनि गथ' गथाय एबा सुबुंफ्रा मा जाग्रा औ
माबाफोर बुंदोंमोन नामा नोंथाङा?
औ औ जोङो दा माने गोदोनि दिनाव जोङो सिब फि जायामोन टाउन थावनि बस्थु जायामोन मम' जायामोन
औ औ औ औ
दा बैफोर जोंनि देहायाव गोबां फेक खालामो आरो जेराव मम'फ्रा जेराव ससफ्रा नङा हमबा जोङो बिनि सोलायै गोदो जोङो बर' हिसाबैथ' जोंहा अ माबासो जायोमोन जोङो मा होनो खारैसो जायसो लाइ खारै देहायाव खुनु मोनसे खालामा बा फिन जाथायफ्रा बिनिगार दा नोंसानाव बिराद गैया बारा बिसना बिराद मोजां जायोमोन
औ
खिनाय आदारफोरखौ बिसोरो दोगोन खालामनो हायोमोन नङा होमबा
औ औ नंगौ
जानायफ्रा जोङो ना साम' गोबां माने गोग्गो मुवाफोरबो जायोमोन आरो जायनि जाहोनाव बै समनि सम- फोरा बिराद गोहोगोरा आरो गोबां जोरोमोन नङा होमबा। अ दा बिबादिनो नोंहा अ नोंथाङा बेनिफ्राय बारग'नायनि राहा मा खालामनो सानो?
औ दा जों बेनिफाय राहा लानांगौआबो बा बेनो जे औ बे बे रासायनिक गैजायि म हासार बाहायोना बेफोर बाहायनाय बै माने एसे अर्गेनिक हासारखौ बाहायोबाला माने बेफोर बेरामनिफ्राय एसे बारग'नायनि राहाखौ नुहुरो आरो। माने जोङो एसे खम खालामनांगौ आरो हायि हानायमानि। जेराव मि थिंगानि हायावबो गाज्रि गोहोम गोग्लैयो रासायनारि हासार बाहायनायनि जाउनाव गोबां दै गाज्रि जायो।
औ
मिथिंगानि सम्फदफोरा गोबां माने गोहोम खोख्लैयो आरो बेफोर गाज्रि मुवा बायदि नाथाय आथिखालनि बे जौगाफु मुलुगाव माने रासायनारि हासार बाहायाब्लाबो माने थोजा से माने आबाद खौ मोननाय जाया दा औ बेफोरनि थाखायनो माने बाहायनांगौ बायदिबो माने थासारि स फैदों आरो आ बेनि गेजेरावनो हानायमानि माने सुबुं माहारिया जुदि बेराम आजारनिफ्राय रैखाथि मोनोबोला माने हानाय मानि जोङो नेचारेल बुस्थु जानांगोन। हानाय मानि माने मोजां फिथाइ सामथाइ जानांगोन।
केमिकेल गैयि
केमिकेल होआबा मेडिसन होयै बेफोर मुवा जायोबा एसे माने सांग्रां थानाय हायो आरो बेराम आजारनिबो एसे रैखा मोनो।
औ नंगौ ओ नोंथांनाव आं सोंबावनो लुबै दों दा जोंखौ खालामनो थाखाय जोंनियाव सुबुं बारायनायाव गेलेनाया माबायदि गोनां नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
गेलेनायनि बागै ना।
औ गेलेनाया जोंनि देहाखौ माबायदि गोख्रों खालामो?
औ औ ओरैनोथ' सुबुंनि जिउआव सरासनस्रायै जोङो माने गेलेनाय बा ब्याम खालामनाय बा एक्सारसाइस खालामनाया गोनांथार
औ
मानो होनोब्ला जोंङो आदार जायो आदार जानानै जु जदि ओरैनो मानसिया जिरायनानै थायोबा बा आन्दुनानै थायोबा माने मानसिनाव गोबां माने माबा जायो आरो गोहोम खोख्लैयो आरो माने आदारा हजम थाब हजम जायाबा माने मानसि बिनिाव बि गेस्टि्रक होननाय माबाया बेरामा सोमजियो आरो थाबनो जुदि मानसिया आदारखौ जानानै ओरैनो थाबाय थायोब्ला
औ
माने बियाम खालामोबोला माने थाबनो दोगोन जायो आदारा बे द गोनजानाय बेजों लोगोसे देहाया माने राफोद रुफोद जायो आरो।
औ जोबोद गोख्रों जायोना।
गोख्रों जायो।
औ जेराव जोङो बेमार आजारफ्रा जानो हा हाया नङा होमबा।
औ औ जुदि बेहाराबो थुफु थ हैयोबला बेराम आजारस एसे रैखा मोनो आरो।
औ दा बेनिखायनो जोंनियाव गेलेनाया जोबोद गोनां नङा होमबा।
औ नंगौ नंगौ। एलेन आरो गेलेनायजों लोगो औ
फुटबल गेलेनायाथ' जोंनि देहाया गोबां मु जायो नङा होमबा? जोंनि देहाफोराव गोलोमदै गोलोमदै गगारहोनाय
औ गोलोमदै गगार
औ हाराफोरनि गोबां जोंहा मुलाम्फा जायो नङा होनबा गेलनाय जों
मुलाम्फा जायो
बेनिखायनो जोङो गेलेनायखौ खालामथारनांगोन आरो हिनजावानो जा हौवायानो बेनि ओमफ्राय जोंहा फुङाव थाबायनाय नङा होमबा।
औ फुङाव थाबायनाय
थाबायनाय।
दसे खेला गेलेनाय बेफोरखौ माने औ खालामनो हायोबा मोजां आरो देहानि थाखाय।
औ गेलनायजों जों गो गोबां बेमार आजारनिफ्राय जोङो रैखा मोननो हायो नङा होमबा?
औ औ नंगौ।
बेनिफ्राय जोङो निसा निसानिफ्रायबो जोङो दिेरै सिग्र्रिद सोबनाय बिरि सोबनाय जौ लोंनाय बेनिफ्रायबो जोङो गोजान जानो हायो नङा होमबा?
औ बेफोरनिफ्रायबो गोजान जानो हायो। बेफोर माने देहायाव गोबां गोहोम खोख खोख्लैयोना बेराम आजारनिफ्राय।
औ
जानौ माने गोबां गोहोम खोख्लैयो बेफोरनो बेफोर जौ जुवा सेकेरे बेफोरफोरखौ माने गोजानाव जबो मोजां आरो
औ औ मोजां नोंथां। बेखौनो बुंदों।
जे जे जे
ह बिदिब्ला
औ औ औ मोनदों।
जोंना समा जाबायमोन नामा?
औ समाबो जाबाय नोंथां दोनथ'लायदि नामा?
जागोन दे दोनथ'लाय जसै बिदिबा आ गोजोन थाबानो थांङो राय्लायनानै।
औ औ दे